हेलौ नोंथां खोनादों ना औ नोंथां औ खोनाबाय नोंथां आंबो खोनागासिनो दं औ नोंथां दालाय मा खालामगासिनो दं नोंथाङालाय
औ नै आङो बिफां सायायावसो ओरैनो जिरायनानै दंथयो औ बेथोराबो ग रम ना?
औ औ-औ ओ होम्बा नोंथां दिनै मोनसे टपिकआव लानानै सावरायनोसै नामा नोंथां?
औ औ सावरायजायो नोंथां
औ जोङो दा मोनसे टपिक लानानै सावरायनोसै जेरै ओ आ आथिखाल आरो गोदोनि जुगाव माबायदिमोन सोलोंथाइया बिनि बागै एसे फोरमायलांदो दे नोंथाङा
औ औ थारैनो आथिखाल आरो गोदोनि सोलोंथाइनि होननानै बुङोब्लाथाय जोङो गोबां सोलायनाय फैबाय होननानै बुङोब्लाबो जों गोरोन्थि जानाय नङा। नङा होमब्ला नोंथां औ मानो होननानै बुङोब्ला जो-जोंनि गामि ओनसोलावहाय गोदोनि दिनावहाय सोलोंथाइनि अनजिमाया जोबोर खममोन आरो फ्राय मथा मथि जौसे जौखोन्दोआव जोंना गुजिगु जौखोन्दो बा गुजि जौखोन्दोआनो जोंना सोलोंथाइजों जेबो सोमोन्दो गैयैमोन आरो गोदोनि जुगावहाय। नाथाय आथिखालाव आथिखालनि खौ बुंनो थाङोब्लाथाय जोङो जौसेयाव गुजिगु जौखोन्दो सुबुङानो फ्राय सोलोंथाइजों जोंहा सोमोन्दो दं एबा सोलोंथाइ गोनां जाबाय होननानै आं बुंनो सानो आरो
औ नोंथां सैथो बाथ्राखौ बुंदों नोंथाङा औ
जोंनि एरियायावबो आथिखालाव गोबां जौगानाय लाबोबाय सोलोंथाइनि बेलायाव गोदोनि जुगावहाय जोंनि गामियावहाय मेट्रिक पास हायार सेकेणडारि पास बिए पास एम ए पास बेफोरबायदि सुबुंनि अनजिमाया जोबोर खममोन आरो जों बिजौआव साननानै फोजोबनो हायोमोन। नाथाय आथिखालाव जोंनाव मोनफ्रोमबो गंफ्रोमबो नखर नखर मा होनो मेट्रिक पास ओइस एस पास बिए पास एम ए पास थानायखौ जोङो नुनो मोनसै आरो
औ औ नोंथां औ
अब्ला जों थोंजोङै बुङोब्ला बेखौनो बुंनो हागोन गोदोनि आरो आथिखालनि जिथु सोलोंथाइनि सोलायनाय बेयाव माने हा आरो अ ख्रांजों समान फारागथि दं होननानै आं सानो आरो मानो होनबा गोबां जौगाबोबाय आथिखालाव आथिखालाव जोंनि जिहेतु गारजेन गारजेन बिथांमोनाबो जिहेतु गोरों गोरा जाबाय नालाय गावनि इयुन जोलै बा गथ गथायखौबो जोङो मोजां फरायसालियाव होनानै मोजां सोलोंथाइ होनायखौ जोङो नुनो मोनसै आरो जायनि जाउनाव जोंनि गामि ओनसोलावहाय आथिखालाव गोबां फरायसाफोरानो मोजां मोजां मार्क लानानै मेट्रिक पास जानाय ओइस एस पास जानाय बायदिखौ जों नुनो मोनसै माखासेफोरा आरो दक फरायनाय इन्जिनियार फरायनायखौबो जों नुनो मोनसै आरो
औ औ नोंथां नंगौ नंगौ औ
नोंथांमोननियावहाय माबायदि सोलायनाय होदों बे सोमोन्दै एसे
औ नोंथां नों जेरै बुंदों दा एसे सिगां नोंथाङा जेरै बुंदों गोदोहाय गोदोहाय आरो दा आथिखालनि जुगाव जिबायदि सोलायनाय फैदों बिनि बागै आंबो फंनैसो रायज्लायनोसै जेरै नों जे सिगाङाव बुंदों जे गु जि जौखोन्दोआनो आरो गोदोहाय सोलोंथायाइ गैयि गोजामोन दा आरो आथिखालनि जुगाव गुजि गुजिगु जौखोन्दोआनो माने सोलोंथाइजों लोब्बा गोनां दानि जुगाव जों सोलोंथाइ लानानैबो गोबां औ नोंथां ओरै जों सोलोंथाइखौ बुङोबा जोङो सोलोंथाइजों गोबां माने सोलोंनो हायो जेरै जोङो सोलोंनानै डाक्टार इन्जिनियार बायदि बायदि रोखोमनि सुबुं जानायखौ जों नुनो मोनदों जेरै पुलिस अफिसार बायदि बायदि जोङो सोलोंथाइजों आइ ए एस अफिसार बिदिनो बायदि रोखोमनि गिदिर गिदिर सुबुं जानानै समाजखौ जौगाहोनायखौ जों नुगासिनो दं दायो नोंथाङा नोंथांमोननिथिं दा सोलोंथाइनि बागै एसे माने सोलोंथाइया सोलोंथाइजों माने माबायदि जौगालांगासिनो दं बा माबायदि सोलोंथाइ जागासिनो दं बिनि बागै एसे फोरमायदो दे नोंथा
औ थारैनो जोंनि एरियायावहाय जोङो आथिखालावहाय गोदोनि रुजुनायाव माबायदि सोलायनाय फैदों बेखौ आं नोंथांनो एसे आगोलाव फोरमायना होबाय लोगोसेनो जोंनि ए जायगायावहाय दासान्दि सोलोंथाइजों जोङो माबायदिहाय जौगादों बेसेबां जौगा मारदों बेनि सोमोन्दै आं एसे फोरमायनो सानदों जोंनाव आथिखालावहाय फरायनायनि गेजेरजों गोबां जौगादों होननानै बुंनो हागोन मानो होनना बुङोब्ला जोंनि गामि ओनसोल जेरावहाय आथिखालाव गोबां एम ए पास बि ए पास दंसै जाय बिथांमोना मााखासे फोरा गभमेन्ट जबाव हाबबाय गभमेन्ट जब मावनानै सोलिगानो दं गावनि जिउखौ खुंगासिनो दं मानसिफोरा फरायसालिफोराव टिउसन होनानै बा माबा मोनसे खामानि मावनानै फोरोंनानै गावनि जिउखौ दैदेनलांगसिनो दं आरो लोगोसेनो मा होनना बुङो जोंनि गामियावहाय आथिखालाव जिहेथु उन्दै उन्दै बिथांमोना जाहाथे फरायनाय बिथिङाव बा सोलोंथाइनि बिथिङाव आरोबाव जौगाबावनो हायो बेनि थाखाय जोङो माखासे हाबाफारिखौ लानाय जायो जेरैबायदि होननानै बुङोब्ला जोङो नै गरम बन्दनि समावहाय जों मा खालामो मोनसे हाबा फारि लायो जेराव माखासे गेजेर गेजेर फरायनाय बि ए पास एम ए पास बिथांमोना ज ज लोगो नांनानैहाय मा खालामो जोंनि उन्दै उन्दै फरायसा जाय थां‌ मोनखि थाग सेनिफ्राय थाखोसिम फरायनाय बिथांमोनखौ जोङो गामिनि फरायसालियावनो मा खालामो गरम बन्द खौ जोङो फ्रियै सोलों थाय होनायनि हाबाफारिखौ लायो आ रो जेराव जोङो थांमोनखौ फुंनि फुंनिफ्रायनो बेला मोनसेखौहाय जोङो फ्रि इडुकेसन बा बेसेन नाङैहाय जोङो फोरोंथाइ होयो आरो जायनि जाउनाव जोंनि फरायसाफोरा माखासे सोलोंथाइ खौ मोननो हायो लोगोसेनो माखासे जायबा गथ'फोराहाय माने कालसार लाइनाव बा खेला लाइनाव गेलेनाय लाइनावहाय गोसो गुदुं बिथांमोनखौबो जोङो माने फोरोंगिरि लाबोनानै कालसार बा हारिमु आयदायावबो जों फोरोंनो नाजादों लोगोसेनो जाय बिथांमोनहा गेलेनाय आयदायाव गोसो गुदुं बिथांमोनखौबो जोङो फरायनायजों लोगोसेनो दामनाय-देनाय आरो गेलेनाय आयदायाव जौगाहोनो थाखाय जों माखासे हाबाफारि लायो बेफोरबायदिनो जोङो
औ
बेखौनो बुंनांगोन बेयो जोंना गोबां गोहोम खोख्लैयो गामियावहाय लोगोसेनो जोंङो बैसागु थु बैसागुफोरा जोंनि आंगो रंजालि बैसागु बो बेयाव जोंना बिदाय फोरबो लानायावबो जों मोनसे हाबाफारि लायो जायनि जेरै जोङो जोंनि गामिनि माखासे गथफोर खौ जोङो फरायनायनि बेलायाव थुलुंगा होनो थाखाय मोनसे हाबाफारि लायो आरो जेरावनोखि जों गेवलां मेल खुङो बे गेवलां मेलावहाय जोङो मा खालामो माने माखासे स्कुलनि फोरोंगिरि बा बबेबा स्कुलनि बारग' फोरोंगिरि बा बबेबा फरायसालिमानि प्रिन्सिपाल एबा गाहाय फोरोंगिरि बिथांमोनखौ जोङो जोंनि बे जु थुमायाव आलासि महरै लिंना लाबो नानै मा खालामो फरायनायनि सो सोमोन्दै गुवारै माने बिबुंथि लाखिनो थाखाय जों बिथांमोनखौ खावलायो आरो जाहाथे जोंनि
औ औ नोंथां।
उन्दै उन्दै गथ'सा बिथांमोनाबो बिथांमोननि बुंनायखौ खोनानानै गोसोआव माने एसे गोग्गानाय एबा बोलो मोनखाङो जाहाथे जोंबो बिथांमोनबायदि खामानि मावगोन बि-बिथांमोननिसाय गोजौसिनाव खामानि मावनो नाजागोन बा इयुनाव सासे गोख्रों आरो राफोद सुबुं महरै गसंथानो थाखाय जोंबो खामानि मावगोन बेफोरबायदि थासा साननाया जाहाथे गोस गथ'फोरनि गोसोआव फैयो बेनि थाखाय जों खामानि मावो आरो। औ नोंथांमोननि जायगायावहाय बेफोरबायदि हाबाफारि लायो नालाया? बेखौ एसे
औ नोंथां औ नोंथां नों जेरै बुंलांदों जोंनिथिंबो बेबायदि दिखौ हाबाफारिखौ लानाय जायो बिदिनो जेरै नों जेरै बुंदों गिदिर सुबुंफोरखौ आलासि महरै लिंहरनानै बोसोन होनाय बा जों गिदिर सुबुंफोरनो गियान होनाय बा जों गिदिर जेरै जों गिदिर सुबुंनि बोसोन मोनबा जों एसेबाबो बुजिना मोनो। बा जों एसे रोंगौथि मोनो। थिग बेबायदिनो ओरै बुङोबा जोंङो जुलाइ बे समाव जोंङो माने स्कुलफोरा बन्द मोनो जाहाथे गरम बन्द हिसाबै गरमनि थाखाय दा बोथ बोथोरा गरम जायो नालाय बे समनि थाखाय जों बन्द मोनो बे समाव जोंनिथिंबो बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो जों गामिनि एल पि स्कुल थायो नालाय एल पि स्कुल बा लाइब रेरि होनो फिल्डफोराव थायो जेरै लाइब्रेरि बेफोराव जों सोर जों ओरै क्लास उन्दै क्लास जोंनि फंबाय बिनानावमोनखौ जों ज खालामनानै बेहाय सोलों फोथाय होनायखौ जोंबो नुनो मोनो जोंनि ओनसोलाव बिदि नुगासिनो दं आरो गो गोदोहाय बेबायदिखौ नुनो मोननाय जायामोन दा बे बेफोरबायदि जोंनिथिंबो एसे एनै जौगानाय जों नुनो मोनगासि दं दा आरो थिग बेबायदिनो बुङोबा सोलोंथाइ लानानै जों मा मुलाम्फा जायो बिनि बागै एसे बुंनोसै आं नोंथां आरो सोलोंथाइ सोलोंथाइ माने जोंनि ओनसो ओनसोलाव सोलोंथाइखौ लानानै माबायदि जागासिनो दं बा माबायदि सोलिगासिनो दं बिनि बाग नोंथां ओरैबायदि बुंनो थाङोबा जों गामि ओनसोलावथ' जौगानायखौ गोबां नुनो मोनो जेरै- बिदिनो गोबां पारसेन्टेज लाना फैनाय जों गोबां सुबुं बा जोंनि फंबाय बिनानावमोनखौ जों मेट्रिकआव गोबां पारसेन्टेज लानानै पास खालामनायखौ नुनो मोनगासिनो दं थिग बेबायदिनो आरो गाज्रि लामाथिं थांनायखौ बुङोबा जोङो क्लास दानि जुगाव आरो बुङोबा जों क्लास ओइट सेभेन ओइदनिफ्रायनो जों मबाइल लानायखौ नुनो मोनगासिनो दं नोंथां। बेबायदिनो मबाइल इरि लानानै उन्दै समावनो जौगानाय बा फरायनो गारनायखौ जोङो क्लास ओइट नाइन तेनाव बो नुनो मोननाय जायो। थिग बेबायदिनो बिमा बिफाया बे खौ एसे एनै ताल होयोबा मोजां जायो आरो ओरै मबाइलखौ बायना होआबा मोजां जायो नोंथाङा बेनि बागै एसे बुंनो हागोन नामा?
फरायनाय बिद मबाइलनि बिनिस सायाव बुंनो नङाबा जोंनाव फरायनायनि बिथिङाव मबे गोहोम खोख्लैनाया गुबैयै बुंनो थाङोब्ला जोङो मबाइला जोंनि फरायनायनि बि थिङाव फारनै फारनै बिथिङावहाय खामानि मावो आरो जाय जायस बुङा निखि बा जाय फरायसायानाखि मोजांनि थाखाय बाहायो बिनि थाखाय मबाइला जोबोर मोजां। आरो जाय सुबुङाखि मबाइलनि मबाइलखौ मोजां खामानियाव बाहायनो रोङाखै बिथांमोननि थाखाय माने मबाइला जोबोर गाज्रि होननानै बुंनो हायो आरो मानो होनना बुङोब्ला जायफोरबायदि सुबुङा मब मबाइलखौ अनलाइन गेम फ्रि फायार पाबजि गेलेनो थाखाय बाहायदों बिथांमोननिया माने फरायनाय समा ओरैनो बारगलाङो जायनि जाहनाव बिथांमोननि थाखाय मबाइला जोबोर गाज्रि लोगोसेनो जाय सुबुङाखि मबाइलखौ मोजां खामानियाव बाहायदों बिथांमोननि थाखाय फरायनाया जेबो ओ मबाइला जोबोर मोजां आरो मानो होननानै बुङोब्ला जोङो माखासे नटस जायखौहाय फोरोंगिरिया होनायाव जों बुजियास सै बा हास्लाबासै बेखौबो जोङो मा खालामनो हायो आजिखालि सात जि पि टि आव जोङो आपलड होनानैहाय मोननो हायो। ओं मोननो हायो। जायनि थाखाय जोङो मा होनो न'आव थानानैनो माखासे रोङै खामानिफोरखौ जोङो मबाइलनि जोहैनो मोनथिनो हायो आरो। बेनिखायनो आं बुंनो थांगोन मबाइला जोंनि स सोलोंथाइनि बिथिङाव। एसे मोजांबो गोहोम खोख्लैदों आरो गाज्रिबो गोहोम खोख्लै
औ औ औ मोननै बाहागोआव गोग्लैनाय जाबाय नोंथां औ औ सैथो बाथ्रा बुंदों नोंथां।
औ आरोना अब्ला जोङो दिनैनि सावरायनाय खौ बेखिनियावनो फोजोबथनोसै नामा नोंथां?
औ नोंथां जागोन दे नोंथां दिनै सावरायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबथनसै दे।